औ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा हेल'
हेल'
औ नोंथां हेलौ
औ-औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ-औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङानो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बाव होगोनाय बा जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
आंङो नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन।
औ नोंथां मा सोंथि।
औ। नोंथांङा सोलोंथाइखौ लानानै मा सानोबा गोदो आरो दानि सोलोंथाइया मा। माबायदिहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां दा गिबियावनो नोंथांङा जे सोंदों। सोलोंथाइ-सोलोंथाइनि सायाव दानि आरो गोदोनि सोलोंथाइ। सोलोंथायनि बेलायाव नायोब्लाथ जोंनि। ओ दानि बेलायाव गोदोनिफ्राय बहुद माने। ओ गोजौसिनावहाय ओ आवगायबाय आरोना माखासे ओ औ गोदो-गोदोनि-गोदोनि-गोदोनि सोलोंथाइयाबो अनेक मोजांमोन आरोना। मोजां रोखोमनिमोन दानि सोलोंथाइयाबो बिब्दिनो गोदोनिफ्राय एसेब्लाबो हामसिन जाबाय आरोना जेरै साननानै नायो ब्ला सोलोंथाइ जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखायबो गोदोनि समफोराव जोबोद माने स्कुल कलेजफोरा गोजान जायोमोन। खस्थ जायोमोन स्कुल कलेजाव थांनो फोरों माखासे ओ ओ गारजेनफोरा ननि मानसिफोरा फोरोंहैनोबो लामा। लामाफ्राबो गोजान जायोमोन आरो लामाफ्रा गोदोनिया सकुल। कलेजा खाथियाव नङामोन नालाय बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लाहैनो थाखाय गोब्राब जायोमोन। थेवब्लाबो गोदोनि जायफोरा सोलोंनो थाखाय। गोसो-गोसो-गोसो दङमोन गोसो दंथारोमोन आरोना गोसो गोनांफोराहाय। थांनानै सोलोंथाइ लानानै मोजां रोखोमैनो जाफुंसार जाबोनो हा दों आरोना।
औ नंगौ।
दानि-दानि बेलाखौ नायोब्ला जोंनो दानि सोलोंथाइनि बेलाखौ नायोब्ला आथिखालावथ जोंनि सोलोंथायाहाय जोंना फरायसालि बा फरायसालिमा बेफोरो जोंनो दा खाथियावनो दंसै।
औ नंगौ।
जोंङो गोसोबायदि मोजां रोखोमैनो जों सोलोंथाइ लाहैनो हायो।
औ।
सोलोंथाइ लानानै जोंङो जोंनि ओ माखासे सिमांफोरखौ जाफुंसार होनो हायो जेरै जेरै सोलोंथाइ लानानै डक्टर इन्जिनियारिं ओ बिब्दिनो मास्टार प्रफेसार। बेबायदिनो अनेक रोखोमनि डक्टर माने अनेक रोख ओमनि पार्थ-पार्थ दं आरोना अनेक रोख मनि जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों लानो हायो जोंङो दा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना। सोलोंथाइ गैयाबा सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि जोंनि। आथिखाल मुगायावहाय। थांनानै थानांगौआ जोबोद गोब्राब आरोना। सोलोंथाय। सोलोंथाइजों जों अनेक गियान मोननो हायो। आरो माखासे। मोजां मोजां बाथ्राफोरबो मिथिनो हायो। सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो सासे मोजां। आ सासे अ जाफुंसार मानसि जानो हायो अ औ आ दा सोलोंथाइ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला । जेराव जोंनि आ दा इयुन जोलैफोरा दा गथ' गथ' उन्दै गथ'फोराहाय बिसोरखौ जोङो रोंनानैहाय मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ गियान आरो बेफोरखौ होनो रोंनांगोन आरोना आरो माखासे समफोराव । नु नुयोबो जे जोंनि माखासे गथ'फोरा मोजां सोलोंथाइखौ लायाला से गाज्रिखौ लायो ।
औ ।
गाज्रियाव थांनो हमो बांसिन बेफोरखौ । अ दायथ' लानांगौआ गावबाागाव गारजेन आरो बिमा बिफानि दायथ' । था आरो ना जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजांबो मोनो गाज्रिबो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो बासिनानै मोजांखौ बासिनानै लानांगौ आरो ।
औ नंगौ नोंथां ।
आखल आखुखौथ' जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मोना नालाय आखल आखु । आखुखौबो जोङो अ अ एक्सट्रायै जोङो सोलोंनानै सोलों सोलोंनो गोनां जायो
औ नंगौ नोथा नंग ।
नोंथाङा अ नोंथांनि सान्थौखौ सोलोंथाइनि ओम फारसे आङ मा बुंनो हायो नोंथाङा नोंथांनिफ्राय आं खोनासंनो लुबैदों आरो ना नों
औ जेनेबा नोंथां आ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंलांखांबायानो जेनेबा थेवबाबो आङो । आंनि बायदि जेनेबा आं मा सानो बेफोरबायदि आंनि बे फारसेनिफ्राय आंनो थांनो एसे फोरमाय नानै होगोन आरो
औ नोंथां
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' सोलोंथाइया मोनसे जोंनि जेनेबा गोनांथार माबा सोलोंथाइखौ जोंनि साफ्रोमबोनि जिउ दानायाव जों जोंनो ओ नांथारगौ बेखौ सोलोंथ गैयाबाथा यह जेबो जाया जेनेबा सोलोंथया जोंनि सा साख्रि बाख्रि बेफोरनि थाखायल' नङा जेनेबा जे सोलोंथाइखौ लानानै जे जोङो साख्रि साख्रि बाख्रि मावनानै जोङो जे सुखु गोजोननाय बेफोरबायदि जालांनो हागोन बेनि थाखायल' नङा नोंथां थां सोलोंथाया जोंनि ओम सरासनस्रा जिउनि थाखायबो सरासनस्रा जों जिउ खुंनायनि थाखायबो जोबोर गोनांथि जोङो जा बिजनेसानो जा बा न'खर खुंनायावबो जोङो सोलोंथाइ नांथारगौ जेनेबा जोङो सोलोंथाइखौनो रोङाब्ला न'खर हमनायावबो जुदि मैगं थाइगं बायनाय ज हसिदाब बायदिसिनाखौ जों खालामनो रोङाब्ला बेफोराव संसारा माबदि सोलिगोन नाङा होनबा नोंथां
औ नोंथां ।
औ सोलोंथाइ औ औ । आरो गोदोनि जुगाव गोदोनि आ गोदोनि आरो दानि होननानै बुङोब्ला गोदोथ' आ सोलोंथाइया बारा एसां मोजां नङामोन नाथाय दानि जुगाव जोबोर जौगाबाय। गोदोहाय जोङो जोंनि बिमा रावजों बा जोङो बर' बिजोंजों बेफोरबायदि फरायनो मोनामोन नालाय आ बांसि सिन सुबुंखौनो जोङो असमिया बिजों बा बाहेरा बिजोंजों जोङो बिदि फ फरायनायखौ बा बाहेरा बायदि बदि असमिया बिजोंनि फरायसालियाव जों थांनायखौ नुनो मोनोमोन। आगोलहाय जोंनि गामि गफायाव बेफोरबायदि फरायसालि गैयामोन बायदिसिना गैयामोन दाथ' जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो जोंङो फरायसालि बा ओ सोलोंथाइ लाग्रा बेफोरबाय थावनिखौ जोङो नुनो मोन हायो नवा होमबा नोंथां
ओ नोंथां।
माने उम ओ आरो आरो जोंनि आइ आफाफा जोंनि आजै आजौमोना बेफोरबायदि बायदिसिना आबै आबौमोना ओ न'खरनि खामानियावनो मुखुब जानानै थानो होयोमोन बांसिनखौनो बारा एसां सोलोंथायाव गोसो होआमोन बा सोलोंथाइ लानानै मा जागोन बेफोरबायदि सानोमोन न'आवहा खामानि मावोब्लाथाय एफे-एफा एनै हेफाजाब मोनगोन एफोरखौ सानोमोन नंङा होमबा नोंथां नाथाय दा जुगाव ओ गा सैबो सुबुङानो सोलोंथाइखौ गोनांथार होननानै सोलोंथाइखौ ओ साफ्रोमबो गावबा गावनि गथ' गथायानो जा बा ओ गावसोरबो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लाथारो आरो दानि साफ्रोमबो उम गथ गथायावनो जोंङो ओ फरायसाफोरखौ जों फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनो ओ सोरखारनिफ्रायबो जोङो ओ गोबां बिबांनि सुबिदा मोनो नालाय बि दाबारि बायदिसिनाफोरखौबो मोनो नालाय एसे सुबिदा जायो आ रो दानि मुगायाव जोङो फरायनो थाखाय बा सोलोंथाइ लानो थाखाय आरो आ गोलो जोंनिया हिनजावसा फोरखौथ' ओ गोबां बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो होआ मोनना आगोलो ओ हौवास जा एनै साफा सानै सुबुं सोलोंथाइ लादों गासिबो हुवासा-हुवा सा सुबुंफोरखौसो जोङो लानायखौ नुबोदोंमोन नोङा होमबा नाथाय दानि जुगाव जोङो हुवासा हिनजावसा बेफोरबायदि समान समान दावगालांनायखो नुगासिनो नोङा होमबा नोथां
औ नोंथां
औ उम बिजनेस खालामनो थाखायबो जेनेबा जोङो गावबा गाव मायबा मोसे खामानि मावनानै जानो थाखाय बो सोलोंथाइखौ जबोर नांथारगौ सोंथाइ गैयाब्ला जोङो ओ जेने ओ मालायजों थगायज्लायोबा जोङो बिजनेजआवबो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो माबोरै दावगानो हानो सोलोंथाइखौ जोङो बेफोरबायदि एफा औ खामानियावबा नांथारगौ आरो सोलोंथाइ गैयाबाथाय एकदम बारे थाखा थाखा बायदियानो जानानै दोङो दासान्दि दानि जुगाव आरो जोङो ओ साख्रि बाख्रिबो जेनेबा बेफोरबायदि ए बिजनेसफोराव गोसो गैयाबाबो जोङो साख्रि बाख्रि गावनि नाजाथाबनायजों जोङो साख्रि बाख्रिबो बेफोरखौबो जोङो लानो हायो दाथ' सोरखारनिफ्राय गोबां बिबांनि बेफोरबायदि ओ सोरखारि साख्रिनि बेफोरबायदि जागासिनो थायो नोङा होमबा नोंथां बेफोरावबो जों एप्लाइ खालामनानै बा माबानानै जों बेफोरबायदि ओ एगजाम होनानैबा जोङो बेफोरखौ लानो हायो। जुदि नोंथाङा साख्रि मावनो गोसो गैयाबा बेफोरबायदि ओ बिजनेस लाइनाव बा बेफोराव जोङो हाबनो हायो नोङा ओमबा नोथां औ गोदोनि जोंनि जेनेबा आइ आफा मोनाबा आबै आबौ मोना बेफोरबायदि सोलोंथायाइ गैयिनि थाखायनो ओ गोबां जेनेबा थगाय जायोमोन खायफा एसे एनै गोरों सुबुंफोरजों जोङो थगाय जायोमोन बा बेफोरबायदि नेवसि जायोमोन नवा होमबा नोथां दानि जुगाव औ जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ बा जोङो जोंनि उम ओ बेफोरबायदि न'खरनि गासै सुबुंफोरखौ बा जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायदि सोलोंथाइ होनो हायोब्लाथाय जोबोर मोजां होनजायो आरो जेसेबांनो नों सोलोंथाइ होनो हायो एसेबांनो गुबुन गुबुन गोबां गोबां बेलेग बेलेग जोङो गियान मोननो हायो बा गियान आखल आखु बिथिं बुथुमनो हायो आरो आखल होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा सोलोंथाइ थानाय सुबुं सुबुंनि आखल आखुआल' जेनेबा मोजां बे बेफोरबायदिथ' नङा नथां जेनेबा सासे मानसिनि आखल आखुआहाय बै न'खरनि थासारि बा बै खाथि खालानि सुबुंफोरनि सायाव सोनारो बेफोर सुबुंफोरनि जेनेबा नोङो मोजां लोगोआव गोलैलांबा जेनेबा मोजां बेफोरबायदिनो गाज्रि गोगलैलांबा एसे गाज्रि जायो आरो नोंथां बिदिबा नोंथां जोंनियाथ' औश समाबो जाया नङा एसे जाबायानो उनाव मोजां सम लानानै रायलायफिननोसै फोरमायलायनिसै ना नोथां।
औ जागोन नोंथां नोंथांनि बेबायदि मोजां मोनसे सान्थौ आरो खेंफोथि होनायनि थाखाय
औ नोंथां औ औ नोंथांनिसबो जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ दे औ गोजोनथों नोंथां।